औ नोंथां खोनादोंना औ खुलुमबाय। ओ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरबाय।
औ ओ नोंथाङा फ्रियैनो दङना?
औ दङ नोंथां।
औ अब्ला जोङो ओ ओम बर' हारिनि आयदानि सायाव सावरायनि। जेरैहाय जोंहा बर' हारिया ओ जोंनि हारिमु दङ। बे हारिमुनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो सावरायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ दाथ' जोंहा बर' हारि होननानै बुङोब्ला जोंनो बर' हारि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ दा जोंहा बर' हारि बबेबा बर' हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनो हागोन एबा जों मा राहा लानानै मा ला राहा लामाजों जोङो बर' हारिमुखौ गोख्रोङै फोथांनो हागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ नोंथांनो आं बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि जोंहा गिबियावनो बर' गासैबो जोंनि बर' लाइमोनफोरा बर' लाइमोन बर'आ आइजो एबा बर' सेंग्राफोरा गासैबो जोंहा हारिमु एबा हारिखौ मोजां मोननोनो मोननो नांगोन। दा जोंहा बर' हारिखौ दा जोंहा बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंहा जोंनि सैनिबो जोंनि गासैबो बर' लाइमोनफोरानो जोंहा जोंनि हारिखौ एबा हारिमुखौ फोथांनो नांगोन। बर हारिखौ सिबिनायानो जोंनि सुबुंनि बयनिनिबो मोनसे देरसिन नियम नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ए दा जोंहा दा जोंहा बर'खो बर' हारिमुखौ जोंहा गासैबो फोथांनोब्ला जोङो जोंनो गासैबो बर' लाइमोन नङा होमबा नोंथां जोङो
औ औ।
उम दा जों बर' लाइमोनफोरा जों गासैबो जोंनि हारि खौ फोथांनो नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर' हारिमुवा जोंहा बर'आ मोनसे मैखोम मोनसे हारि जोङो आसामनि थागिबि। जोंहा माने बर'हा मोनसे राव आरो हारिमु दङ' जोंहा बर'हा गोबां बयजोंबो बयबो जेन थिजोंनो जोंहा सिनायजानाय मोनसे बर' गेरेमसा बर' हारि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ दा बेनिखायनो जोंहा बर' हारिया मोनसे गोख्रों जोंहा लिरनो हानाय राव दङ' लिरनो हानाय फाव बुंनो हानाय फाव दङ' जोंहा बर'हा जेबो जेनिबो खमि गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा जेहा गासैबो बर'नि जानाय लोंनायाबो बर'नि मोनसे आलादा नेम जाग्रा दङ' ओम राव हारिमुवाबो मोनसे बर'नि आलादा दङ' गान गाननाय जो जोमनाय दख'ना गामसाया होन होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे आलादा ड्रेस दङ'। नङा होमबा नों
औ नंगौ।
ओ दा बेनि खायनो जोंनि बर' हारिया जेनिबो खमि गैया जों बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया बयबो बेनिखायनो हारिखौ मोजां मोननो रोंनांगोन एबा बर'आ मोनसे उम मोनसे गोख्रों राव एबा हारिमु जानानै फैबाय दिनैनि दिनाव। गोदोनि दिनाव नायोमोब्ला जोंहा बर'आ खौसे गैयामोन नाथाय दिनैनि दिनावबो जोंहा गोबाङानो बांसिनानो खौसे गैया दा बेनिखायनो जोंहा बर'जों बर' खौसे जालायनो रोंनांगोन बर'जों बर' अनज्लायनानै थानो रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बेनिखायनो जोंहा बर' फिसाफ्रा गासैबो लेखा फरा फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै जोंहा बर' हारिमुखौ मोजां मोननो रोंनांगोन। गासैबो
औ
सो होनानै जोंहा बर' हारिखौ अनसायनो रोंनांगोन बर' हारिमुवानो जोंनि मोनसे मोनसे गिदिर हारि बर'आ दिनै दिनै जाय बयजोंबो सिनाय जानो मोनबाय बर'आवबो गिदिर गिदिर अफिसार एम एल ए जानो जानो हाबाय जोंहा दिनै बर' जोंनि बर' हारिमुवा गासैबो बर' हारिखौ गुबुन हारिफ्राबो मोजां मोननो हमबाय गुबुन हारि दाबो जोंनि बर' हारिखौ मानिनो मानियो नो दिनैनि दिनावहाय मानिनांगौ गोनांथि जाबाय मानोना जोंहा जोंनि ब' बर' रावाबो मोनसे गनायथिनाय दाइनथि फारि मासे गनायजानाय मोन से राव नङा होमबा नोंथां? दा बेनिखायनो जोंहा बर' हारिमुवा जोंनिनो मोनसे आंगो। मोनसे जों गासैबो बर' हारि दा जोंहा बर' हारियाखौ जोङो माबोरै फोथांगोन होननानै बुंब्ला एबा बर' हारिखौ माबोरै दैदेनलांनो हागोन बर'आ माबोरै खौसे जानो हागोन होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जों बर' लाइमोनफोरा गावजों गाव बुजिलायनो नाजानांगोन गावजों गाव अनज्लायना थानो रोंनांगोन गुबुन सासे गुबुन सासेखौ हेफाजाब एबा मदद होलायनांगोन। गुबुन सासेआ गुबुन सासेखौ अननो रोंनांगोन गुबुन गेदेरा उन्दैखौ मान होनांगोन उन्दैआ गेदेरखौ सनमान होनांगोन थिग बिदिनो जोंहा बर'जों बर' बयबो अनज्लायनानै अनज्लायनानै था सो अनज्लायनानै थानो सोलोंनांगोन बर'जों बर' जोंहा बयबो मान होलायनो नांगोन सनमान होलायनो नांगोन दिनै जोंहा नुनाय माने जोंहा बयबो न'खरनि जुग होननानै साननानै लानांगोहोन बयबो बर' हारिमुआ उम बर' हारिखौ जोंहा फोथांनानै लाखिनो नाजानांगोन नङा होमबा नोंथां ओ दा बेनिखायनो जोंहा बर'आ बर'जों बर' अनलायनानै थानानै जोंहा बर' हारिमुखौ गोख्रोंनि सायाव गोख्रों लाना थांनो रोंनांगोन दा जोंहा बर'आ आं उम बर'आ उम बागुरुम्बा मोसानाय दङ जों नङा होमबा नोंथां दा उम बर'आ मोसानायाबो आलादा दं उम बायदि बायदि रोखोमनिनो जोंहा बर'आ मोनसे आलादा दङ उम दा नोंथांआबो बर' हारिनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिमु बा ओ हारि एबा नेमखान्थि गोदोनिफ्रायनो दंखायो बे हारिमु बा नेमखान्थिआ गंसे हारि बा गंसे मोनसे हारिमु मोजां जानो थाखाय जोंनो ओ जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय दानाय लुनाय गासैखौबो जोङो देखायनो हानांगोन आरो जोंनि हारिमु होननानै ओ बिदिनो ओ जोंनि बर' हारिआवबो बेफोरो गासैबो दंखायो जोङो गुबुननिफ्राय लालायनांआ मानो होना बुं बुङोबा जोंहा गोदोनो आबै आबौमोना माबादि मावनांगौ माबादि खालामनांगौ बा जि जोमखौ माबादि दानांगौ माबादि लुनांगौ हो बेफोर गासैबो ओ जोंना दंखाजोबो आरो जोंनि हारिआव बा जोंनि हारिमु बे हारिमुआव बेफोरो गासै‌ गासैबो दंखाजोब खायो हो‌ नाथायबा हले आथिखालनि मुगायाव एसेसे गोमा लांनो हमदोंब्लाबो जों लाइमोनफोरानो ओ ज' जानानै जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो बा जोंनि हारिमुखौ गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय जों गासै लाइमोनफोराबो ज'जानानै खौसे जानांगोन आरो अब्लासो जोंनि हारिमुआ मोनसे ओ जांख्रिथाय मोनसे हारिमु जानो हागोन आरो
ओम
बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा हारिमुआवहाय जोंनि जेनोबा जि दानाय जि लुनाय हो हाबा हुखा मावनाय बायदिफोराबो दंफायो बे फोरजोंसो मोनसे हारि जानो हायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो ओ बे हारिमुखौबो ओ खायसे खायसे गाज्रि लामाजों बा गाज्रि नोजोरजोंबो नायग्रा दङ हो बैफोरबादि ओ गाज्रि नोजोरजों नायग्रा सुबुंफोर जोङो ओ गोजानाव थानांगोन बा बिसोरनि बुंनाय रावफोरखौ जोङो खोमा होनो नाङा आरो जायनि जाहोनाव ओ जोङो उनफिननानै थाया जोङो अरायबो सिगांबोनांगोन ओ जोंनि हारिमखौ ओ जौगाहोनो थाखाय अरायबो जोङो सिगांनानै आगान होग्रोनांगोन अब्लासो जोंनि हारिमुआ मोनसे गोजौ थाखोनि जानो हानो हागोन आरो बिदिनो लेखा फरायावबो ओ‌ जोंनि बिमा रावखौ जौगाहोनो थाखाय जों गासैबो जेबो सोलोंथाइ लानायाव जोंनि बिमा रावजों बा जोंनि सोलोंथाइयाबो मावनो हागोन आरो नोंथां
औ
आ ओ बै जेनेबा जोंनि जेन'बा गोदोना मोनदों नामा नोंथाङा।
औ नोंथां
हेलौ औ
औ नोंथां खोनादों।
औ औ
नोंथांनि माथोखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै आंनाव
ओ जोंनि हारिमुआव माबाफोर ओ गेना गोरोन्थि जादों नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ जानायालाय गोबाङानो जादों नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा बर'आव मोनसे पलिटिसजोंबो आं मोनसे माबा गोबां हान्जा दङ जोंहा बयबो बेफोरनि लिदाराव बयबो जोंहा बर'जों बर' खौसे जानांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ दा बेनिखायनो जोंहा गासैबो उम गासैबो जिखि आनजायाव थाया मानो गासैबो मोनसे खौसे जानानै जोंहा बर' बर'फोरा मोनसे गोख्रों गोख्रों सोमावसारनो नांगोन जोंहा दिनै जे बड'लेण्ड नां मोनां जादों नंआबा मोनफुंथाराखै जोंहा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ दा जोंहा बड'लेण्डखौ मोननो थाखायब्ला जोंहा गासै बर' लाइमोनफोरा बयबो बर' गासैबो नुनाय माने बर' माहारिफोरा गासैबो जांख्रिथायनि जांख्रिनांगोन जांख्रिखांनांगोन एबा जांख्रिखांनायाव बयबो बाहागो लानांगोन ए बा जोंहा बर' लें नो थाखाय जोंहा गोबां नाजाबावनांगौ दङ' थिग बेनिखायनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाहाथे रावबो गासैबो रावबो बेखार थायालासिनो एबा गासैबो रावबो गासैबो ओरैनो थायाबालानो जोंहा लेखाफोराव फरायनायाव गोसो होनांगोन मोनसे सासे गिदिर ओं गिदिर मानसि जाहैनो नाजानांगोन बिनो नोंनि बयबो गोरों गोरा जानानै बयबो हारिनि फारसे मोजां मोजां खोथा साननानै सानखांनो रोंनांगोन मोजां मोजां खोथा सावरायनो नांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ दा बेनिखायनो बयबो बयबो खौसे जानांगोन बयबो लेखा फरा फरायनायनायाव सोलोंनो नाङो सोलोंथाइ लानो नांगोन। बेनिखायनो गासैबो बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव मोनसे बाहागो उम बाहागो हिसाबै लानो नांगोन जोंहा दिनै दङ' बर' हारिखौ समाय होग्रा एबा बर' हारिनि समायना नुथाय जा नुथाय होनना बुङोब्ला बर' हारिनि राव हा रिमु दङ' जोंहा बर'निनो ओरै दामग्रा देग्रा दामजु दङ' गोबां जोंनो जोंहा बर'नि दिनैहाय जोङो गावनि रावजोंनो फरायनो नांगोन बयबो गु बुननि मिडियाम एबा गुबुननि आसामामिस मिडियाम एबा इंलिस मिडियामखौ फरायाबालानो जोङो गावनिनो बिमा राव एबा बिमा राव। बर' बर' आयदाजोंनो फरायनो नांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
नो दा बेनिखायनो जोंहा बयबो फरायसाफोरा बर' आयदाजोंनो फरायनानै जोंहा हारिनि हारिनि रावखौ फोथांनानै लाखिनो नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बेनिखायनो जोंहा बर' फिसाफोरा गासैबो बर' आयदाजोंनो फरायनानै बाहागो लानांगोन बर' फराय बर' आयदा फरायनानै जोंहा बर'नि राव हारिमुखौ जों फोथांना लाखिना फोथांना लाखिनांगोन बर'नि गाननाय जोमनायखौबो जोंहा फोथांनानै लाखिनांगोन दा फोथांनानै मारै लाखिगोन जोङो बर'नि गाननाय जोमनायखौ होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनावहाय बर' आइजोफोरा गासैबो दख'ना गा दख'ना गाननो नांगोन नङा होमबा नोंथां?
गुबुन गु-गुबुन टाउन सहरफ्राव बेरायनायनो होयोब्लाबो जोंहा दख'ना गाननांगोन गुबुन बर' हौवासाफोराबो हानाय मानि हायोब्ला जोंहा बयबो गामसा गाननानै सोलिनो नांगोन जोङो दिनै गुबुननि गाननाय जोमनायखौसो सोलोंनो हमबाय दिनै बर'नि राव हारिमु खौ फोथांनो फोथांनो बा फोथांनोब्ला जोंहा बयबो गाव गावनि हारिनि गानग्रा द्रेस जिफोरखौ गाननो नांगोन नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंहा समा जाबाय नोंथां। औ ओ नोथां औ।
समाबोथ' जाना फैबाय नालाय नोंथां।
औ औ नोंथाङा आंनो जोबोर मोजाङैनो फोरमायना होबाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय साबाय खर बावहरनाय जाबाय नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिफ्रायबो आंबो गोबां मिन्थिनो मोनैखौ एबा जोंनि हारिमुनि बागै गोबां मिन्थिनो मोनबाय नोंथांनिसिम मिथिनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां गोजोन्थों।
औ
औ गोजोन्थों उम दे।